खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां बेलासिनि गोजोननाय जासिहरबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि ओ गोजोननाय जासिहरगोरनाय थाबाय
औ नंगौ आं नोंथांनो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायलायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो जुदि नोंथाङा सम होनो हायोबा
औ हागोन नोंथां
औ अब्ला जोङो जोंनि बर'फोरनि माखासे सोलोंथाइनि बागै जोङो एसे सावरायलायनि जोंनि बर'फोरनि सोलोंथाइनि सायाव दा सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' सोलोंथायानो जोंनि गियाननि गुदि फुंखा नङा होमबा सोलोंथाइनिफ्रायनो जों गियानखौ मोनजेनो औ दा दानि जुगावथ' गासैबो जोंनि माने हारिनियानो जा बा गुबुन हारिनियानो जा उन्दैनिफ्रायनो दानियाथ' फरायनो मानो गोबां सुबिदाफोरखौ मोनखायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
बेलायावबा माने जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माने गोबां जों खोनायो आरो जों मिन्थिबोदों माने फरायनाय होननायानो माने ओ गोबांनि गेजेराव बिदिनो सानै साथाम बिदिल' ओंखारनाय दङमोन ना खोनायोमोन जों मोनथियोमोन औ औ गोबां मानसियानो माने न'खराव सोरनिबा न'खरा माने राङारि बिथिङाव जौगानाय बा मा हाजोननि न'खरबाबो माने बिनि गथ' गथायफ्राबो माने फरायनायाव बांसिनै गैयाखौनो बुंजायोमोन आरो
औ नंगौ
दोनियाथ' आरो जों मिथियो माने जायफ्रा एसे मोजां फरायनानै गोजौ थाखोसिम जेनेबा आ हाइ स्कुल बेबायदि थाखोसिम गु जि थाखोफोरसिम फरायनाय मानसियानो गोबां मानसियानो बेफोरबायदिसिम फरायनो हाबाथाय माने साख्रि बाख्रि साख्रिबो मोननाय बेबायदि दंमोन आरो गोदोनियाथ' नङा होमबा गोबां जोंनि एल पि स्कुलनि मास्टारफोर बेफोरनोथ' बिदिल' फरायनायनिफ्रायनो ओरैनो बेबायदि मास्टार साख्रिफोरखौ फोरोंगिरि साख्रिफोरखौ मोननाय दङ
नाथाय आथिखालाव नङा होमबा
औ नंगौ
फोरोंगिरि जानोब्ला गोबां माने नोंनाव डिग्रिफोरखौ बिथांमोना मोननो लुबैसै आरो माने नोङो जुदिबा औ गोरलैयै फोरोंगिरि साख्रि मोननाय एबा मा अबेबा मोनसेयावहाय सरखारि साख्रिफोर मोननाय बियो थान जासै आरो दा बेखायनो माने नोंथांमोननि ओनसोलाव फरायनायनि बिथिङाव जौगानायखौ नोंथाङा माबायदि नुदों गोबां माने गुबुन गुबुन ओ जायगाफोराव बा ओनसोलफोरावथ' गोबाङा माने बेबायदिनो फरायनायनि बिथिङावबो मोजाङैनो दं सोरबा सोरबा नाथाय बेबायदिनो ओरैनो बेखार थाग्रा माबा मोनसे सान सानफा ओरैनो सानफा थारला खामानि गैया दामानि गैया बेरायथिं बायग्रा बेफोरबायदिबो माथो माखासे जायगाफोराव नुनो मोनदों आरो जाय फरायनाया फरायदों नाथाय माखासे माखासेया बिदिनो गोदाव सोरावै जिउ खांनाय दा नोंथांमोननि जायगायाव गोदाव सो- सोराव सामफ्रामबो ओरैनो आलां जालां जिउ खांग्राफोर लाइमोनफोरा बांसिन दं ना फरायनाय याव गोसो होग्रा लाइमोनफोरा बांसिन दं एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा जेरै होनलांबाय ओ गोदोनि समाव बिब्दिनो ओ जेनेबा फराय- रायनो होआमोन फरायनाय बिबाङा खम मोन नंगौ जोंनि ओनसोलावहाय दा नोंथाङा सोंनाय बेबायदिनो दङ जोंनि ओनसोलाव बिबदिनो ओ थाखो गु बा थाखो जिसिम फरायनानैहाय फरायनो गार- नानै बिसोर आलां फालां ओरैनो गिदिंथिंनानै थायो ओ बिसोरनि बिब्दि बिब्दि फरायनो गारनायनि जाहोनानो जाहैबाय मा बिमा बिफानियाव ओ माने थाखो गु जि मोनबाय नालाय गावखौनो गाव जोबोर माने गोदोर फरायनाय बा गावखौ जोबोर गोदोर मोनना लाबाय बिनिफ्राय बिसोरनो नांगौ मा बाइक दामि दामि मुबाइल बेफोरबायदि मोनैनि थाखायनो माने बिसोरो फरायनो गारो गारनानै दा ओरैनो आलां फालां गोदाव सोराव ओ बेजोंबो जाया बेजोंबो जाया माने ओ मावना जानो होनबोलाथ' बिहा दा ज बिसोरहा दा जेबो आयदा बा आदब खायदायानो गैया मा माबोरै मा मावनानै जानो बिबदिनो फरायनायावबो गैला हाल खदालावबो गैला बिदिनो बेखार ओरैनो माने सोरांबानो इखैनिफाय इखै थांथिं नांगौ ओ बिबदिनो खना खनला जबथिंनांगौ दखानफोराव जनानै थानांगौ बेफोरबायदि दोङो आरो जोंनि ओनसोलावबो नोंथां औ दा जोंहानो सोलों- थाइ गैया होननानै बिबदि आलां फालां बेरायनानै थाबोला ओ माने गावनि नि थाखायनो जोबोर खहा मानो होनब्ला जोंहा सोलोंथाइयाल' सोलोंथाइ नङा जों सोलोंथाइनि अनगा गोबां गुबुन गुबुन गुबुन सोलोंथाइ लानो हायो जेरै जोङो आबादफोरनि सोलोंथाइ लायोब्ला गामिनि सुबुंफोरजों सोरजोंबा सोरजोंबा लोगो जानानै बिसोरो ओ जमायै आबा आबाद मावफायोब्ला बिब्दि बिसोरनिफ्राय बिसोरो आबादखौ मारै मावनांगौ बेफोरबायदि सोलोंथाइ खौ मोनगोन दा बिब्दिनो बेफोरबायदि सोलोंथाइ खौ मोनब्ला बिसोरहा उनाव ओ निजिनो बिबदिनो आदब खायदाखौ मोनजोबब्ला न'आवनो बेफोरबायदि आबादखौ बिब्दि मावो दे होननानै निजिनो मोनथिनानै निजिनो हारसिङै आबाद मावनो हानाय जाहै- -गो नङा होमबा नोंथां औ बिसोरहा फरायनाय गैया होननानै आलां फालां गिदिंना थानोसै बिब्दिनो न'खरफोरावबो बिमा बिफाजों एसेबो हेफाजाब होआबालासिनो खामानि मोनसे मावनो थाखाय थिनब्लाथाय आं मावा आं रोङा बेफोरबायदि होननानै थानानै बिसोरो माने आलां फालां जेबो रोङा ओरैनो गिदिं थिंग्राल' बेफोर बेबायदि जानानै थायो आरो दं आरो बेफोरबायदिनो औ
ओ दा नोंथां बुंनाय बायदिनो जेरावबो गासिनिबो ओनसोलावथ' बिदिया गासिबो दंखायो नाथाय बेफोरनि माखासे गोरोन्थि बुजिनाया माने माखासेनिया बिमा बिफानियावबो थायो आरो जोंनि मानसिफ्रा थों जोङै सोलोंथाइखौ मानि थाखाय लायो सानबाथाय माने बेखौ साख्रि खालि साख्रि बाख्रिनि थाखायल' सोलोंथाइखौ नांगौ साख्रियानो उनावबो माव खायाबालाय मानो सोलोंथाइखौ मानो नांगौ बेफोरबायदि माखासे फोथायनायसो थाबाय आरो जोंनियाव सोलोंथाइनि फारसे नाथाय स साख्रि बाख्रिनि थाखायल'थ' सोलोंथाइया जानो हाया नङा होमबा नोंनि गासै आखल आखु दानाय नोंनि मान सनमानखौ नोंनो बोजबनानै होफै- -नाय‌ नोंनो सनमान होनो रोङाबा सोरखौबा मान होनो रोङाखैबा बिनि मान होनो रोंहोनायनि गुबै नोंनाव आखलानो फैगोन जाहैबाय सोलोंथाइनिफ्रायसो फैगोन दा बिनिफ्रायसो नोङो सोलोंनो हागोन दा जोंनि मानसिफोरनि बुजिनाया बे मोनसे गाज्रि जानानै थाबाय आरो माने सोलोंथाइखौ जुदि इयुनाव साख'रिखौनो मावहैखाया मा माने बेहा मा जाबाय सोलोंथाइखौनो नांखाया बेबायदि औ औ मायाव उदाय दा जोंनि बिमा बिफायाबो गोबां बेबायदिनो बिसोरखौ माने इनकारेज होनायखौ नुला आरो सोलोंनायाव गावनि गोसोसै फरायाबा फराया थाथोंसै ओरैनो हैइ साख्रिखौथ' बबेहाय मोनो जोंनि गथ'फ्रालाय बेफोरबायदि माखासे समाव इनकारेजखौ सिफायनानै होनाय गावनि गथ'फोरनिखौनो बेफोरबायदि बिमा बिफाबो जों मालाबा मालाबा नुयो आरो जोंनि गेजेरावनो दा औ बिदिथ' जानाङा माने नङा होमबा नोङो सोलों थाइखौ सोलोंनानै लानो हायोब्ला नोंहा माने संसाराव थांनानै थासान्दियाव मावनो लागै गोबां खामानि दं माने नोंहा जोबा आरो नङा होमबा नोङो जुदि ओ गुबुननि माने ओ गुबुननि सिङाव थानानै खामानि मावनाय होनोब्ला बे सरखारि साख्रिफोराथ' बेफोरबायदिसो नङा हबा नोङो आजादि खामानि खौ मावनो मोना नोङो उदाङै बिसोरनि खामानिखौ मावनो मोना दा नोङो मोजां सोलोंथाइ लानानै नों जुदि नोंनो माबा मोनसे सानखांनानै मोजां मोनसे बिजनेसफोरखौ मावनो आखायाव लायोब्ला आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा बुंबाय आबाद मावनाय दांनायनि दा जों गोबां गुबुन गुबुन हादोरसाफोराव हादोरसाफोराव बेबायदि नुयो पानजाबफोर बे हादर साफोराव जोङो नुयो माने बिथांमोना गासैबो माबायदि टेकनलजि मुगाजों बिथांमोना मान खालि आबाद मावनायावल' गोसो साफ्रोमबो लाइमोनफोरानो सरखारि साख्रिनिफ्राय गावसोरनि फोथारफ्राव आबाद मावनायखौसो बांसिन नङा होमबा माने नोङो थाखा फैसानि बेलायावबाबो मायावबाबो माने नोङो बिजनेसखौ नोङो गेलेनो रोंबायबा आरो आबाद मावनानै नोङो बेनि इनकामफोरखौ नोङो बुजिबायब्ला बेयो माने साख्रि मावग्राबाबो साख्रिखौनो मावनो बागोन आरो नङा होमबा बेखायनो बिथांमोननि जों हादोरसाफोराव नुयो गुबुन गुबुन जायगानि हादोरफोराव नुयो माने आबादखौबो बिसे बिसोरो ओरैबायदि मोजां नाथाय बिसोरबो बिदि नङा आरो आबाद मावग्रा होननानै जाम्बा जाम्बा जामबि बिसोर बिदि नङा आरो बिथांमोना गोबां फरायनाय आबादनि सायाव बिथांमोना ओरैबायदि इउनिभारसिटि फरायदों बिथांमोना आबादनि सायाव गिदिर गिदिर गिदिर मुलुगसोलोंसालिफ्रावहाय बेबायदिनो क्लासफोरखौ लादों नङा होमबा बिदिजों बिसोर बुजिदों आबाद मावो मावनायाव माया माया गोनांथि माबोरै आबादफोरखौ से गुनानिफ्राय नै गुनसिम बेबायदि बारा खालामनो हागोन माबायदि आबादखौ मावनांगौ मा रोखोमै मावनांगौ बोरैहाय मावबा आबादा बांसिन ओंखारगोन बेफोरखौ बिसोरो फरायजोबनानैसो आबादाव ओंखारखानाय नालाय आबादथिलियाव दा बिथांमोननिखौ जों नायदो आरो आबाद मावनायनि बिथांमोननिखौ मा होनगोन बेखौ बिथांमोननि आदबखौ
औ नंगौ नोंथां ओ मानो होनबा जोंहा सोलोंथाइया साख्रिनि थाखाय आथिखाइलाव सोलोंथाइ गैया जोंहा आदब खायदा जेरै आबादखौ मारै मावनांगौ बे बेफोरबायदिनिबो सोलोंथाइ दङ आरो नाथाय जोंनि औ जोंनि ओनसोलनि बिमा बिफाफोरा बा गारजेनफोरा मा सानो मा फरायनानै जोंहा साख्रिल नांगौ साख्रि मोनहाबा जोंहा फरायहोनानै मा लाब ओरैनोसो खरसा थांगारगोन बेफोरबायदि साननाय आरो बिसोरनिया माने फरायदों नालाय साख्रिल नांगौ बेनिफ्राय बिब्दिनो फरायनानै जेबोला ग्रेजुयेट जाखांगोन बा फरायनाया जोबगोन माने नांगौ बादि फरायखांगोन बिनि उनाव साख्रि मोना अबोला जानोसै मा ओरैनो फराय गारहोबाय ओरैनो फैसा गारहोबाय जेरावबो उदा जेरावबो माने साख्रि मोनासै बिदि नङा जे फरायनानै सा साख्रिल मोनगोन फरायनानै जोंहा बबेबा ससे लामायाव थांनो गोनांबा आजिखालि माने हारसा रोङाब्ला हिन्दी रोङाब्ला इंलिस रोङाब्ला जेरावबो उदाइला बिनि थाखायनो जोंहा सोलोंथाइ खौ नांगौ आरो बिदि नङाजे सोलोंथाय माने साख्रिल नांगौ सोलोंथाय लानानै जोंहा ओ बिजिनेसआवबो थाइखौ नांगौ नोङो बिजनेस मावनोसै मावनानै नोंहा जेबो सोलोंथाइयानो गैया अब्ला नों बिजनेसखौ बोरै लांनो औ बिनि थाखायनो जोंनिया माने बिजनेस जों लोगोसेबो फरायनायखौ नांफागौ आरो
दा जोङो साननायखौ सोलायनांगोन जोंनिखौ नङा होमबा सोलोंथाइखौ जुदि साखरि बाखरिनि थाखायल साननाय दङब्ला बेफोरखौ जों सोलायनांगोन
औ
बा होमबासोना जोङो बेफोरबायदि गुबुन लामाखौबो लानो हागोन जों खालि सरकारि साख्रिखौल आसा खालामबाय थायोबा नङा होमबा सरकारा सोर सासेनो साख्रिखौ होथ्रनो नङा होमबा
औ नांगौ
दे नोंथां अब्ला जोंहा सावरायनायनि समाबो जाबाय बाय जों जोंनि सोलोंथाइनि बागै सावरायनायखौ बेखिनियावनो लाखिथनोसै नामा
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ दे बिदिब्ला नोंथां